हेलौ औ आगै औ खोनादों दे आगै औ
बेलासिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय आब' औ आब' मा खालामदों दायो?
आङो दङ दे आगै ओरैनो
औ औ होनोमब्ला आब' होमबा आं आयदानि मोनसे टपिकखौ लानानैसो आब'खौ कल खालामनाय जादोंमोन आब'आ एसे सम हायोब्ला आंनो
औ हागोन दे आगै हागोन
औ अब्ला जों आइदानि सायाव थांसै नामा आब' आङो बे औवानि बाहायनायखौनो जेनेबा लानोसै ना
औ औ दे लाजागोन दे
होमबा औ आंनो होमबा फोरमायग्रोनोसै आब' औवानि औ औ औवानि बाहायनाय होनब्लाथ' जों गोबां दोङो ना आब' बिदिनो जेब्ला जों औ औावखौहाय जों बायदि खामानियाव बाहायनाय जायो जेरैहाय जोङो जेनेबा गोदो बांसिन आरो ना बर' सुबुंफोरा माने इन्जुर न इन्जरनि जेनेबा औवानि न'आवसो माने बांसिन थायोमोन आरो ना जों बिदिनो जेरै बे खुन्था खालामनो थाखाय बे औवा बुरखाखौहाय दाननानै लाबो होनानै जेनेबा जों औवाखौ माने बिदि खुन्था खालामनाय जायोमोन आरोना जों इन्जुर बानायनो थाखायबोथ' बिदि जेनेबा औवाखौ जों दानासो लाग्रोनांगोन नङा होमबा आब' बिदिनो जेरै हाथि नानैसो लाग्रोनानैसो बिदि हेबनानै जों बिदि न' बानायोमोन गोदोनि समावहाय
औ
बिदिनो औवाखौ जों आरो बे जेनेबा बेल' नङा दान्दा हिसाबैबो जों बाहाय जेरै जि लामनो थाखाय बिदिनो आरो गामि ज जेनेबा जोङो लामाफोराव न लामाफोराव मा होनो जोंथ' पाखानि उाल होजोबनो हाया नङा आब' बिदिनो गासैबो जाय गोनां बेफोरल'सो होनाय बिदिनो जों जेवरा दुंनाय जायो आरो ना लामाफोरावहाय बिदिनो जेनेबा बेरा दुमनाय जायो बिदिनो जों औवाखौहाय बिदिनो जेरै दाला सान्द्रि न बेफोर जे खबाय सेन बेफोरखौ हेबनो थाखाय बाहायो जेरै दुलि बेफोरखौहाय गिसिब गासैखौबो माने हेब बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो आरो बिदिनो जों उम गोबां आरो बेवहाय जों औवा बरुरखानिफ्रायबो मानो जुदि औवा मेवाइखौबो मोनजायो नङा होमब आब' बिदिनो जोङो औवाखौ आरो माने जेब्ला न'आव थायो न' बांसिन जेनेबा जोङो न' हानोल' बाहाया मानो होनब्ला जोङो खायफा माने जेरै टाउनाव माने बिदि जेनेबा औवा गैया नङा होमबा आब' बिदिनो बिसोरो माने जेरै बिल्डिं गेदेर गेदिर न' लुयो न बिसोर माने जोंफोरनिफ्राय माने बायनानै लांनानै माने बिदि बिल्दिंखौहाय माने खानो थाखाय माने नांगौ जायो आरो ना बेवहाय बिसोर बेनिफ्राय गामि गामिनिफ्राय बिसोरो बुहुत बे फारिफोरा माने फाननानै माने जोंफोरनिफ्राय बायना लाबोनानै बिसोरनो माने फानहैयो आरोना बिसोरनो लांना होयो बिसोर न' खानो जाय गेदेर गेदेर बिल्डिं बिसोरखौ लुनो थाखाय बेवहाय बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो औवाखौहाय बिदिनो जोङो जेरै न'नि जेरै जों इन्जुरनि न' थाब्लाथ' जोंङो दरजा बानायनो थाखायबो बाहायनाय जायो नङा होमबा आब' बिदि दर्जाखौहाय बाहायदों जोङो औवा ओमफ्राय बिदि जेब्ला जोंनिया मानसि थैयो न' मानसि थैब्लाबो बिदि जों औवाखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो ना बेे औवाखौ होबोलासो माने जोंफोरनिया बिदि जायो आरोना बिदिखौ औवाखौ नांथारगौ जायो आरोना बायदि खामानियावनो जेरै जों दा माइ गायनाय बोथोर बेयावबो जोङो जेरै खोथियाखौ न फोखांनानै माने जेरै जों माने खानो थाखाय खोथियाखौ खानो थाखाय दिरुं हिसाबै बेखौ बाहायनाय जायो आरो बिदिनो आरो आरो जोङो बेवहाय औवाखौ फाननानैबो गोबां रां आरजिनो हायो बिदिनो गावनि नांगौ समाव जेरै जों माबानो हायो आरो ना बाहायनो हायो रांखौहाय आरो जेरै जों बाथौ दङ' न' बाथौ दुमनायावबो औवाखौ बाहायनाय नुनो मोनो आरो बिदिनो अखाफोरावनो अखाफोराव बिदि बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरै अमाफोर लायनो थांबोला हाथाय बाजारफोराव बिदिनो खखा थाब्लासो जों लामनो हायो बिदि आरोना बेनो
औ
आबवा माबाफोर फोरमायबावगोन बेनि सोमोन्दै
औ जोंनोथ' औवाया जोंनि लाइफआव जोंनि जिउ खुंनायाव जोबोद गोनां होननानै जों बुंनो हायो नङा होमबा औ दा आगैया नोंथां नोंङानो बुंलांखाबाय नोङो जेरैहाय औ मानसिया गोदोहाय माने बांसिन दानाथ' माने खाथेनानै दोनो बा मादबाफोर हास'ग्रा खेमसिफोरजों बाहायनाय खौ नुसै नारसफोरखौ बेबायदिनो सि गोदोनि दिनाव गामिनि गथ' जोनोम जागोदान जागोदान गामिनि बोराय बुरैफोरा उथुमायखौ हास'नो थाखाय बे खाथि खाथि माला औवानि खाथि मालाखौनो बाहायोमोन औ आथिखालावथ' बेफोरबायदिखौ नुनो मोनलिया नङा होमबा
औ-औ नंगौ नंगौ
औ थोंजोङै माने डक्टरनियाव लांनाय जायो नालाय गामियावनो बेबायदि माने औ हास'लिया औ मिन्थिलिया आरो थैनायसिम माने मानसिनि जिउआव नांगौ आरो औवाखौनो
औ
जेरैहाय औ आगै नोंथाङा बुंलांखाबायनाा
औ
जेरैहाय सेन दाला सान्द्रि खख खा बायदिसिना ना हमनायाव नांगौ जानाय आइजेंफोरखौ जोङो औवानिफ्रायनो बानायनानै लायो गिसिबफोरखौ दाराफोरखौ बा दुलिफोरखौ बेबायदिनो आरो जोंनो सिथ्ला सिबनियाव बाहायग्रा जोंनो हासिब बेखौबो जोङो औवानि फ्रायनो बानायो आरो जोङो ओंखाम संनायाव औ ओंखाम संनायाव जोंनो नांगौथार जानाय खादौ बेखौ जोङो औवानिफ्रायनो बानायो सागं सानायाव जोङो बाहायो औ सागं सानायावबो जोङो बाहायो औ औ सागं सानाय हिसाबै जों बाहायनो हायो गनखौनो आरो लोगोसे जोंनो मैगं थाइगं गायनायाव गोनां थार जानाय जोंनो जिंसिफोरखौ जोङो सां होनो थाखाय जोङो बाहायो बा गज' बाहायो बेबायदिनो आरो जोङो गोबां दंबावो आरो आबैदांगि मैगं दोननो थाखाय आबैदांगि बानायो बे ओवाजोंनो बानायनाय जायो हुदा बा न'नि माबाफोरखौ खाथेनो थाखाय जोंनो थेवल जिरनाय जायो बेबो औवानिफ्रायनो आरो नोंथाङानो बुंलांखाबाय जेरैहाय जोंनो खोथिया फुबाथाय खानो थाखाय जोंनो नांगौ जायो औवानि थेवोलखौ आरो बे थेवलखौ जोङो औवा एसे गोरलैनिफ्राय जिरनाय जायो आरो औ आरो औवाया जोंना बायदि रोखोमनि दङ जेरै बिजलि औवा होनो आरोना औवा थेरेखौ
औ जायगा लायै जायगा औ आब' जायगा लायै जायगा माने गुबुन गुबुन बुङो आरोना जों
ओं गुबुन गुबुन बुङो औ जेरै औ खुरखा औवा गेदेर गेदेर औवाखौ आरो थाइ औवा बिदिनो जाथि औवा औ
ओम
माने गोबां दङ आरो हाजो ओनसोलाव जोङो पाहारि औवा दङ गेदेर गेदेर औ बिदिनो जोंनो आरो थारगौ जानाय बै नाफाम देनायाव बाहायनो थाखाय जोंनो हासुं नांगौ बेखौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानायो बेबायदिनो माने गोबां दङ आरो दंसोगारो आरो जोङो जिरायग्राबो बानायनो हायो औवा औवाजोंनो
औ गोलोम बोथोराव दा आरो बांसिन सेंग्राफोरखौनो माने लामा लामा माने बिदि सां बानायनानै जिरायनानै थानायखौ नुनो मोनो
औ औ औ आरो जोंनो नांथारगौ जायो जेरैहाय जि दानायाव जोंनो गनसा गनसि गासैखौबो जोंनो औवानि बे बायदिनो बानायनानै लायो आरो जेरैहाय जि खुन्दुं सानायाव जे नांगौ जानाय बे माबा मा होनो जेन्टेर जेन्थेर ना मा होनो बेखौ औ बेखौ जोंनो नांगौ जायो औवानिफ्रायनो बेखौ बानायो औ बालेब गनसा गनसि गासैखौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानायनानै लायो आरो औवा गोरानि निफ्राय आरो औ गोदोनि दिनाव आरो जोङो औ जेरैहाय सौकि गैयामोन बे सौकिखौ जौ खि बायदिहायनो जोङो औवाखौनो जेनलाब बानायनानै बेयावनो उन्दुयोमोन आरोना गोदोनि दिनाव उन ससेनि फ्रायसो माने गेजेर ससेनिफ्रायसो बै दंफां बिफांफोरा फैदों आरो औ आथिखालाव माने बिनि ओ बेसेनाबो बांनो हमबोगासिनो दङ नङा होमबा औवानि बेसेना औ जायगा लाना जायगा दा माने औवाफ्रा जोबलांनो हमबाय बेफोरखौ माने जोङो फोथां फोथांफिननांगौबा जोंनो मोनसे गुवार माने जायगा नांगौ। बेबायदिनो आरो औ आरो जोंनो माइ बाननो थाखाय जेरैहाय जोङो ओ बावखा औ बावखा हुकेन सानदांगा बेफोरखौ जोंनो नांगौ आरो औ। नांगौ अ बेबायदिनो सिलि बानायनो थाखायबो जोनो गन नांगौ औ।
औ औ खदालनि दानथारनोफोर बाबो बिदि नांगौ जायो आरो ना औवाखौ बाहायनायखौ नुनो आरो बिदिनो आब' जों आरो बे औवानिफ्रायबो लेखा बिलाइ दिहुनो होनोना। लेखा बिलाइ माने दिहुनोमोन आरोना बे लेखा बिलाइ दिहुननायखायसो जों माने गोबां जेनेबा फरायनोबो मोनबाय नङा होमबा आब'? बिदिनो दावगाबोबाय। बिदिनो नलबाथ' जों जेनेबा फरायनो जेनेबा गाव नुनायनो नङामोन। नङा होमबा? फरायनोनो मोननाय नङामोन जेबो माने गुबुन आरिनि रावफोरखौबो सिनायनाय नङामोन जोंफोरनि बर' हारिनि रावफोरखौबो जेने बा मा बायदि फरायनांगौ माबायदि मानांगौ आरो जों माबायदि लिरनांगौ बेखौ जों मोनथि जायनो नङामोन। जेरै बे मोनसे सुबिदा हिसाबै जाना फैदों आरोना जोंनि थाखाय। माबाथों बिदि जेनेबा जेनेबा जों दा मानसि जेरै दं मानो बि दिल'सो जेनेबा राव रायज्लायनो रोंनायल' जाना थाहैगौमोन आरो। इदिनो बिदि रोङामोनब्ला आरो जों गुबुन जायगाफोराव बो राव रायज्लायनानै माने थांनो रोंनाय नङामोन। एफोरबायदि जाहैगोमोन आरो।
गोदो माने इदिनो लाइ बिलाइफोराव लिर दों होननानै मिथियो आरोना। औ गेजेर गेजेर ससेनिफ्रायसो फैदों ओं।
औ गोदोनि समाव ओं बांसिनानो माने लाइ बिलाइ दि माबानानै बिदि लिरदों होननानै बिदि खोनायो आरो ना नाथाय नुफेराखै आरो नाबा उम।
दाथ' जोंनो जिउ खुंनायाव गोबां नांगौना। न' बानायनायावबोथ' ओरैबायदि गोनांथार बियो औवाया
औ
खुन्था गायनायानो होन बा न'नि जेनलाब होनायानो होन गोबां नांगौ आरोना न' औ न' बानायनो।
औ औ गोबां नांगौ जायो बिदिनो जोंनो।
औ आरो जोनोथ' बन नां बन हिसाबैबो जों बाहायो औवाखौनो। गोबां औ जिंसिफोरखौ बिनि औवानि औ
औ औ रानबाथाय। अब्ला आब' समाबो जोंनो जाबाय। बेखियावनो दोनसै नामा होमबा?
औ औ दे दे आगै औ दे दे गोजोन्थों।